हेलौ खोनादों नोंथां नोंथाङा फ्रि ना दा
औ दङ फ्रियैनो
अ बिदिब्ला जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै टपिकनि मुङा जादों बर'फोरनि दोरोङारि गियाननि खान्थिजों मैहुर खालामनाय मैहुर होनना औ मैहुर होनना बुंङोब्लाथ' जेरै हाग्रायाव थानाय जिब जुनारखौ मैहुर खालामनानै जानाय थिग बेबायदिनो बर'फोराबो गोदो गोदाय जोंथ' समाज थानानै रायजो जानो रोङामोन बे समावबो बिसोरो गावसोरनि जिउखौ खुंनो थाखाय हाग्रा बंग्रा बिदिनो थाग्रा जायगा बा माबा मोनसे बिदिनो थानानै रायजो जा रायजोथ' जाया बिदिनो ज' ज' थालायना रायजो जायोमोन आरो। बेहायनो गोबां जिब जुनारफोरखौ गावजों गाव ज' ज' मैहुर खालामनानै जायोमोन आरो बैफोर गियानफोरा जेब्लानिफ्राय बिसोरो समाज थानानै रायजो जानो रोंदों अब्लानिफ्राय बिसोरो मैहुर खालामनाय हुदाखौ आथिखालसिमबो गारनायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो बियो मानकि मोनसे आथालनिफ्राय मोनसे आथालसिम सोलिगासिनो दं जेरै बर'फोरनि दो मैहुर खालामनाय खालामनाय होनना बुंङोब्ला बर'फोरा गोबां बेदरफोर जायो जेरै हाग्रायाव थानाय जिब जुनार जेरै मोसौ मै मै आरो बिनि अनगायै सेसा एन्जर बे फोरखौ मैहुर खालामनाय नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सान्दों नामा?
औ नोंथां आं एसे फोरमायना होनोसै जि हायो।
औ औ।
मैेहुर होनब्लाथ' जों बेखौनो बुजियोदि जेनेबा हाग्रानि जिब जुनारल' नंङा जिखुनु ओ न'नि बाबो मैहुर माब्लाबा समाव जों खालामनो गोनां जायो जेब्ला आलासि फोर फैबाय बायोब्ला न'फोरनि दाउ फोरखौ सान समाव जेनेब्ला हमनानै मोनहाया बेनि थाखायनो जों मैहुर खालामनो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो जों गोदो गोदायनि खोथाखौ लाबोयोब्लाथ' जों जेनेबा जेब्लानिफ्राय ज' ज' थालायनानै ओ संसार जानो एबा रायजो जानो रोंदोंमोन बे समनिफ्रायनो एबा बिनि सिगांनिफ्रायनो ओ थांना थानो थाखाय बर' सुबुंङाल' नङा गोबां हारिनि सुबुंफोराबो मैहुर खालामना जायोमोन। ओ मैहुर खौ जेनेबा बिसोरो गावसोरनि उदै सुफुंनो आरो लोगोसे बे गोजांनाय बायदिनि फ्राय बारग'नो थाखाय मैहुर खालामनानै बै मोननाय जिब जुनारनि बिगुरफोर खौ ओ गानोमोन गोदोनि समाव। जायाबा गावसोरनि गोजांनायफोरखौ होबथानो थाखाय। बेबायदि गानोमोन।
बेबायदिनो मैहुर होनना बुङोब्ला जोङो बेखौ मैहुर खालामनो थाखाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय जायो। जेरै दोरोङारि खान्थि बादियै गोदोनि सुबुंफोरा अन्थाइजोंनो बायदिसिना जं ओ सिखा रुवा बायदिसिना
गोबौ बुस्थु बानायनानै मैहुर खालामनाय जायोमोन बेफोरखौ जों गोबां लेखाफोराव फरायनो मोनदों। बेनि अनगायैबो मैहुर खालामनाया आथिखालावबो जोबनानै थाङाखै गोबां समावनो जोङो बोरला थिर लानानै माब्लाबा माब्लाबा मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै मै सेसा दाउ बायदिया जोंनि मैहुर बेनि अनगायैबो जोंहा मैहुर होनोब्ला ना गुरनाय बायदिफोराबो गोग्लैयो आथिखालावबो बर'फ्रा
औ।
जेखाइ खबाइ लानानै ना गुरनायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि सिगाङाव जोङो जंफोरजों फिनानै नाफोरखौ मैहुर खालामनायखौ जों मिथिनो मोननाय जादों। दा आथिखालावबो बेफोरो जोबनानै थाङाखै बायदि बायदिनो दम होयो बिसिना फादारा मैहुर खालामनायनि गोदान गोदान आदब खान्थिफोर दिहुननानै लानायखौ नुनो मोनो। मोननाय जादों जेरै दाउफोरनि मैहुर खालामनोबा जोंहा बाथोनफोरखौ ओ बाहायनाय जायो बेनि अनगायै जोङो नाफोरखौ मैं खालामनोबा जेरै जेखाइफोरनि गेजेरजों हनाय जायो आरो बायदि बायदि जे आरो बोरसिफोरखौ बाहायनानै नाफोरखौ मैहुर खालामनाय जायो। बिदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनो थाखाय जोंहा ओ बोरला बायदिखौ बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा मैहुर होनना बुङोब्लाथ' दा
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन मैहुर होननानै बुङोब्ला जों आं नोंथाङा बुंनाय बायदि बर' आइजोफोराबो गोबां ना गोदो गोदायनिफ्रायनो ना गुरबोगासिनो दं दोरोङारि खान्थिजों बेखौ आथिखालावबो गोबां नुनो मोननाय जायो। आरो बेखौ जेखाइ सान्दांगा बेफोरबायदिजोंनो गुरनाय जायो आरो। आरो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि हौवा मानसिफोरा जंजों ना थुनाय बेफोरखौबो बिजाबफोराव फरायना मोनबोदों थारैनो बेफोरो सैथो आरो बिनि अनगायैबो बर' बा गुबुन हारिफोराबो मानेखि गाव गावनि थांना थानो थाखायनो बैफोरखौ जाग्रा मुवा हिसाबै गोदो गोदाय बाहायबोदोंमोन आरो आरो बिनि अनगायैबो जेरै मैहुराव मोननाय बेदरनि बेदरखौ गोबां रोखोमनि जेरै बिसोरो एवफ्राम एवफ्रामनाय नङा बिदि सावफ्रामनानै जानाय बेफोरखौ जायोमोननो। आरो बिसोरो अन्थाइजों अन्थाइ अर बुनानैनो मानेखि बेदरखौ सावना जायोमोननो आरो। आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
बेफोरनि सोमोन्दैथ' जों बुंनो हायो गोबां जेनेबा गोदोनि समाव आथिखालनि बायदि सलायफोर मोननाय जायामोन
औ
अन्थाइजों अन्थाइ हुथ्रोदनानै जों अर अरखौ फोजोंनाय जायोमोन होनना मोनथिनो मोननाय जायो।
औ
दा बिदिनो गोदोनि सुबुंफोरा मैहुर खालामनानै मोननाय जिब जुनारफोरखौ बबेबा मोनसे समाव जानो हागौ गोथाङै जायो बिदिनो समा सोलाय सोलायबोनानै मानसिफोरा एसे एनै बुध्धि रोंनानै सावना जानो रोंबोदों सावनायनि उनाव मानसिफ्रा लासै लासै रुना जानो रोंबोदों। एवना जानो रोंबोदों बायदिसिना राहायै गावसोरनि फिसाफ्रा आदारखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनानै जाबोदों आथिखालावबो गोबां सुबुं माहारिफोरा मैहुर खालामो ना? नाथाय आथिखालाव जानो थाखायल नङा। रांखान्थि आरजिनो थाखायबो मेल्प खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो गोबां बेबायदिनो गावसोरनि न'खरफोरखौ सुंथानो एबा जौगाहोनो थाखाय रांखान्थिनि गोबां गोनांथि जायो बेफोर बेदरफोरखौ मैहुर खालामनानै मोननाय बेदरफोरखौ फाननानै गोबां मैहुरारिफोरा
औ
रांखानथि आरो गावसोरनि न'खरखौ सुंथानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो मैहुरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला आथिखालावबो आथिखालाव नाथाय मैहुर होनना बुङोब्लाबो बिदि गैला मानोना आथिखालाव मैहुर खालामनाया आयेननि बेरेखा बेनि थाखायनो मदद खालामनायखौ जों जाला नाथाय खना खनलि खालामा खालामोबो जानो हागौ। नाथाय बुंनो हाया। आथिखालाव गोबां आयेनफोर दानानै होजाबाय मैहुर खालामब्ला मा मा साजा मोनो बेनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा मैहुरनि अनगायै गुबुन राहाफोर लानाय जाबाय आथिखालाव गोबां जिब जुनारफोरखौनो मानसिफोरा न'न' फिसिना लायसै बेनि जाउनाव हाग्रायाव मैहुर खालामनाया खमायलांनायखै नुनो मोनसै मानोना आथिखालाव गोबां फिसिनाय जिब जुनारफोरखौ जानो बबेबा समाव जानो थाखाय आरो बबेबा समाव फाननो थाखाय बुथारनायखौ जों बेफोरनि गेजेराव जोङो मोननो हायो अमा दाउ बोरमा हांसो बायदि आरिखौ सुबुंफोरा गावसोरनि जाग्रा आदार हिसाबै न'आवनो फिसिनानै लायो।
ओं
बेफोरबायदि खालामनायनि एबा फिनायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा गोबां समावनो समखौ बासायनो हायो मानोना जायगायावनो
बै जिब जुनारफोरखौ मोननायनि जाउनाव नागिरथिंबाय थानो गोनां जाया बिनि थाखायनो गोबां टाइमा सेभ जायो।
औ
गोदोनि समाव बा जेनेबा हाग्रा बंग्रायाव नागिरनो गोनां जायोमोन जायनि जाउनाव माब्लाबा जिब जुनारखौ मोनाबोमोन जायनि थाखाय उखै जानानै थानो गोनां जायोमोन गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय आथिखालाव बेफोर थि सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय। दानि गोदान मुगायाव बांसिनानो सुबुंफोरा उखै जानानै थानांला माना जायगायावनो जों गावनि जाग्रा मुवा बेसाद बायदिफोरखौ फिसिनानै एबा आबाद मावनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि थाखाय फनो जों गोबां समावनो हाग्रानि मैहुर खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानो हादों।
अ दे बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेहायनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोनों